उ नोंथां ओ
औ खोनादों नों थां
गोजोन फुंबिलिनि नोंथां
हेल' हेल'
नोंथां
औ
ओ गोजोन फुंबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनि सिनबो फुंबिलिनि आंनिफ्राय बो गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
ओ नोंथां दा दासो सिखारनानै दै गरदसे लोंनानै इसे लामाथिं थाबायदों आरोना नोंथां
औ बेथ' मोजांनि खोथा नोंथां
लामानि गोगो बारहावा जाबाय दोङो आङो दा
औ मोजां नोंथां मोजां
नोंथाङालाय
आंबो इसे बेरायना फैनानै जिरायनानै दं नोंथां बार खोलो खोलोनो
औ औ औ औ मोजां आनो थां
उम दा जोङो नोंथां ओरैनो उम जेनेबा ओ गला होनायनि बागै रायाय सावरायनो नामा एसे
औ आं साव‌ सावराय जागोन नोंथां
अ दा जोङो नोंथां नोंथांनि नोजोराव जेनेबा जोंहा ओअमा फाननानै माबायदि रां खामायनो हायो बेनि सायाव नोंथाङाबा ओ रोंगौथि दंबा आंनो फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ अमाखौ आङो निजेनो फिसियो आरो नों थां ओ जेब्ला अमा फिसाखौ नोङो फिसिनो थाखाय लाबगोन अब्ला नोङो बे खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन मानो होनबा फिसा समाव बेराम आजार आजार जानायनि मोनसे से सान्स थायो बेखायनो बिखौ नोङो जोथोन लानांगोन आरोना नोङो एबा ओ दाक्टरफोरनिफ्राय मुलिफोर लाबोनानै होफैनांगोन जायो सिगांनो आरो फिसा समायाव जोंहा फिसाया फिलौ जानो बिरात सान्स थायो बेखा फिलौनि मुलि जाहोनांगोन आरो ना नोंथां आरो फिसा समनायाव बिसोरो गुन्दै आरो अफ्रिखौ बारा जानो नागिरा ओंखाम आरो गुन्दैखौ मिस खालामग्रोनांगोन आरोना थां होमबासो ओमफ्राय आरामसे बिदिनो फिसिनानै जेब ब्ला मास मोनब्रै जायो अब्लानिया दै जानो हानाय जायो आरो ना बिसोर मोजां जायो आरो ना बेनि उनाव बिसोरखो ओ जेनेबा खायफाफोरा हाब र्रु बारिफोराव दोनो आरो फोरना बांसिनानो नाथाय हाब्रुुबारियाव दोननाय हा बिसोरखो मोजां मोनसे न' सिङाव गावसोरनि थाग्रा खुलि बायदि बानायना होनांगौ गलारोनबो अ बेफोरबायदियाव सोना दोनब मोजां जायो आरोना मानोना हाब्रुुबारिफोराव दोनबा गोबां गेसफोर ओंखारलाबायो बेदिनो अमायाव अमायाबो बेमार जानो हागौ जे इमान गोबाव फिसिनानै जुदि अमाया थैलांबानो नों थाना लस जानो हागौ आरो बेनिखायनो बिसोरनोबो मोनसे एसे जेरै मानसिफोरा न'आव थायो बिसोर मोनसे गलार बायदि बानायना होनांगौ आरो ना नोंथां साब सिगोन दो नांगौ ओ जेब्ला सय माहा सात माहा जायो होमबानिया अमाखौ फानहो हानाय जायो आरोना नोंथां ओ नोङो अफ्रि आदारल'ल' होनाङा बेनो माबा हो गद्रेज हो ओमफ्राय सिरानि गुन्दै हो होमबान थाब देरो आरोना नोंथां होमबानो नोंथाङा ओ सय माहाय बा सात माहा आत माह फोरावनो ओ जिनैरोजा बा जिबा रोजा मोननो हानाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो गोबां नोङो खनसेयावनो जुदि बोसोरसेयावनो दसथा गाहाम फिसिनो हाबा नोंथाङा देर लाख दुइ लाख आरजिनो हायो बेबायदिनो नोंथाङा जुदि गोसो होनानै खस्थ' खालामोब्ला अमा फिसिनानै जेरै गावखौनो गावनि आथिंआव गसंथानो हायो आरोना आरो गोबां आं नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो आरोना नों दा माथ्र बेनो नोंथाङा बेखौ मोजाङै जेरै मानसिफोरफोरखो जोथोन लायो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो अमाखौबो बेबायदि नायबासो मोनगोन आरो ना नोंथां मुलाम्फाखो ओरैनो लाबोबाय जाबोरबारियाव खाना दोनबा बिदि नङा बेनिखायनो बेखौबो अनसे अनसे जोथोनै नायबा मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरोना नोंथां दानि जुगावथ' अमा बेद
ओम
साबा ब्रैजौ आरो मालाबाथ' गुबुन गुबुन जायग जायाव ब्रैजौ बाजि गाहाम थाङो होमबा नङा होमबा नोंथां दिमाना बारायगासिनो दोङो बेखायनो अमा फिसिनानैबो गोबां रां खामायनो हायो एबा गावनि न'खर सुफुंनो हयो आरोना नोंथां
औ आं नोंथांनि खोथाखौ खोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आं निजे जेनेबा माने गावनो गोसो जाखांदों माने आं अमाखौनो लानानै मासे फिसिनोसै नामा
औ औ ओ मा होनो नोंथां? हेलौ खोनादोंना औ खोनादों नोंथाङा?
नोंथां
हेलौ
औ खोनादो हेलौ‌ नोंथां हेलौ
औ नोंथाङा
आं खोनादों नोंथां नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा
आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ओ नोंथाङाबो जु बि फिसिनो सानदोंमोन नामा अमाखो?
औ सानदोंमोन नोंथां।
औ औ होनबा नोंथाङा माबायदि सा दोंमोन गोसोआव जेनेबा अमा फिनायनि बागै?
आं दानि बारा नलेज गैयामोन नालाय अमा फिसिनि बागै बा नोंथांनिफ्राय दा थुलुंगा मोननानै आं गावखौनो जोबोर मोजां मोनदों बा आंहा एसे नोंथांनिफ्राय सहाय मोननाय बायदि मोनदों अमा बेखौ माबायदि फिनांगौ औ माबायदि आदार होनांगौ बेनो बेफोरनि बागैथ' नोंथाङा रोखा रोखायै बुंना होबाय आंनो बेखायनो आंहा गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनबाय नोंथां बेखायनो आंबो फैबाय थानाय समफोराव आंबो अमा फिनानै नायगोन नोंथां आरो ओ नोंथां बुंनाय बायदियैनो ओ मोजाङै जोथोन लागोन आरो
हेलौ
अमानो हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ खोनादों।
आं होनदों मा नोंथां जेनेबा आं आंबो अमानो न' बानायगोन होनदों नोंथां।
औ औ
थाखाय अमाया माने गाज्रि केसार बारियाव थायोबा बिसोरखौ थाम्फै गोबां अरनाय जायो ना नोंथां।
औ औ
बिसोरनि मोदोमाव माने मा दब्रा जायो आरोना आरो बिसोरो गोबां डिस्टार्ब मोनो ओ बनिखायनो आङो अमानो मोनसे मोजां माने गोजौ स्रां स्रां एसे हा गोजौ जायगा नायनानै बा आङो बेरा दुमगोन ओरै बेरा दुमनाय ओमफ्राय बेयाव सायला फिसा बानायबाय नोंथां अमा थानो थाखाय ओ ओमफ्राय बे अमा जागारनाय आदार जेनेबा बे खियोना अमाया ओ बेखो थांनो थाखायबो आं मोनसे माबा बानायगोन दंग' बायसा दै लुना हरबानो जेन मोजाङै थाङो आ अमाखो फियोब्ला बेफोरबायदि गासिबो जोङो माबाखो बेबस्थाखो खालामना लायोबा जोंहा माने साखोन सिखोनै अमाखौ लाखिनो हायो होनना आं सानो आरो।
औ-औ नोंथां जोबोद मोजांनि खोथा।
उम दा अमायाबो जाद दं नोंथां माबे अमाखौ लायोबा जोंहा साबसिन जायो, नोंथांनि बादिब्ला
औ अमाया गोबां जादनि दोङो। जेरै जोंहा लकेल जाहैबाय इउ पि अमा जाहैबाय ओमफाय बिखि जाहैबाय जोंनिया इउरि-इउरे-इउरि-इउरिनिया नामा अमा दोङो आरोना मोनसे जाथोसे आं बे अमाखौ फिसियाखै दे नों आं खोनादोंसो आ ना मानसिफोरनिफ्राय आङो मा होनो बेखो जोंनि लकेल ओमफ्राय इउ पि अमा आरोना लकेलखो बां जों फिसिखांबाय फिसिनायालाय नै इउ पि अमा बेखायनो आ बेनि बागै नलेज यारना जेनेबा बैफोर जेनेबा बाहेरानि अमा बेफ फोरावबो प्रफिट दोङो होननाय खोनादो नों माने बेफोरो थाब देरसिन आरो ना? जोंनि लकेलनिसाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बिनि जि ओ जानायाव जि गोथाव उम थावा जोंनि लकेलनिया गोथावसिन होननानै बुङो आर ना मानसि फोरनाव सोंबा ओमफाय बैफोर जेनेबा बेलेग खादोनिफ्राय लाबनानै जोंनि आसाम हादोराव फिसिफैनाय जायफोर अमाफोर बिसोर माने मा बेदरफोराल' माने देरो आरो ना गोथाव गैया आरोन माने थब थब फानहरनायनि थाखायल' जेनेबा मास मोनबा मास सय माहाफोराव फानहर जानाय आरोना जोंनि बे लकेला देरनोलाय एसे गोबाव सम नांगो आरोना नोंथां?
औ थिवबो बेदरा गोथाव आरोना।
अ थिबु बेदे रा गोथाव आरोना। बे बेखौ आरो बुंनो थांदां आरो नोंथां। नोंथांङा जुदि बेलेग निफ्राय लाबोनाय अमाखौ फिसिनोबा फिसिनो हायो खिन्थु जोथो जोथोनखौ बांसिन लानांगो आरोना मानो होनबा बिसोरनियाव टि बडिया एसे खम
औ आंथ' दा ट्रायसो नायगोन ना खोथा बुंनाय बायदि आं लकेल अमाखौनो आंङो फिसिनाय गाहाम जागोन होननानै आं सानबाय मा मानोना नोंथां जोंहा न'आव फोराव जेनेबा जाग्रा खाजाफोरा मालाबा मालाबा बाजार आवनो गोबां आग्लायो नालाय नंगौ ना नंङा नोंथां बेखौ ओरैनो आस लासाय अमानोबो होनो हागोन बा लकेल अमा लायोबा जोथोना बे एसे खम जागोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
गुबुन अमा बायनांगौबा बा बेलेग हादोरनि अमाफोरखौथ' जोंहा बिनि सायाव एसेबां जोंहा रोंगौथि गैया नोंथां जा बेनो माबायदि जा थानांगौ मानांगौ बेखौथ' जागोन बेनि उनावसो बै गुबुन हारिनि बा गुबुन हादोरनिफ्राय ललामनाय अमाखौ जों फियोब्ला आं मोजां जागोन होनना आं सानो आरो नोंथां
थारनो सैथो
ओ दा समाबो फैयै फैयै जोंनिया जाबाय नोंथां
औ जादों
ओ नोंथांजों रायलायनो मोननानै आं जोबोर मोजां मोनदों आरो आरो नोंथाङा अमानि सायाव गोबांङैनो नलेज दं आरो नोंथाङा जाबायदि मोजां माने आंनो बोसोन होबाय मा फोरमायबाय नों थाङा जेरै अमाखौ मोजांङै लाखि लाखिनांगौ अमानि थाखाय न' बानायनांगौ दा खायफा मानसिफोरा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला अमाखौ लाबोयो खिन्थु बेफोरबायदि बेब'स्थाखौ खालामनानै होआ
औ - औ नोंथां आरो सैथो नंगौ नोंथां
जों अमाखौ जेनेबा अखायाव खाना दोनोबा अमाया मा लोमजागाबा गगा मोननोबो हायो बेबो
नंगौ -नंगौ -नंगौ नोंथां नंगौ
बेखायनो जोङो हाजो जेनेबा अमाखौ लाबोदों जोंथ जोंहा बेनि सायावबो नोजोर होनानै नायनांगोन बा बेनोबो न' गंसे बानायनांगोन बेखौ सिगाङावनो सानग्रो नांगोन आरो
नोंथां सैथो बेफोर बाथ्राया थारैनो
औ अखा सान्दुंखौबो बिसोरबो सहायनो हायाबो जानो हागौ ना नोंथां
उम औ -औ हायाबो जानो हागौ औ
औ दा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम आरो फिन खेबसेयावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम होलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ -औ दे नोंथां दे
औ दे नोंथां